हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय दामानि?
ओइ दङ नोंथां बिदिनो नै गायखांजोब्बाय ना फुखांजोब्बाय जेबो खामानि गैला बिदिनो मा होनो साननैसो रेस्ट लाथ'नोसै होननानै जिरायना दंथ'यो न'आवनो बिदिनो औ। औ ओमफ्राय नोंथाङालाय दालाय मा खालामगासिनो दासान्दि नोंथाङालाय?
अ नोंथां आंनाबो सि बिदिनोसैलै नोंथां जोंनिथिंबो माने माइ गायनायफ्रा जोबजोब्बाय नालाय नोंथां बयनावबो। माने मावलायनायबो गैला मानायबो गैला बे जांख्राफ्राबो जासै स्रां जोब्बाय नोंथां बिदिनोसै आरो। उम उम नोंथांमोननिथिंबो जोबजोबखाबाय दा माइ गायनायफ्रा ना?
जोब्बाय जोबनायानो नै सोमखांलायबावबायसो जोंना ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङालाय
औ औ औ नोंथां। देग्लायथ नोंथां आंना‌ बार' बिगासो जाबाय नोंथां गायनाया गासै। ओमफ्राय माखासेखौ इदिनो खेथि मावनो होननानै दोनबाय आं नोंथां औ। बे गोरान खेथियावबो मोनो नालाय एसे नोंथां रांफ्रा औ औ।
औ नोंथां नङाबा बिराद खस्थ मोनो ना दैज्लांनि आबादखौथ जों ओरैनो मेसेङाव सो मोनहैयो नेनानै बेनिखायनो गोरान खेथि मावनोबो एसे दोननांगौ औ।
दा माइ माइनियाबो प्रसेसआबो एसे गोरा जायो नालाय नोंथां।
औ गोरा जायो नोंथां।
फारसेनिफ्रायनो बेनाबो गायनायनिफ्राय लानानै मा जोबजासिम खस्थथार। औ नायलाय नोङो बुंनो थाङोब जोंहा गायदो गायनायावबो जोंहा ट्रेक्टर सेक्टर लगायदो आरो टेक्टर सेक्टर गैयैआथ' सोरबा दानि जुगावथ' हाल खदालजों मावनाय गैला। गोदो समावथ हाल-खदाल माने एखदमबारे मोसौफोरजों थाबायफा थुबायफा एकदमबारे जावलु जावला जायो आरो बिनि बागै गायबावदो। आलि खोबावदो आरो थाल लाबावदो एसे एनै हासार हुसारनि औ आरो बिनि उनाव हाबावदो हानानै मारा होनायावथ गोदोनाथ बुंनो नाङामोन आर ना मोसौफोरजों मारा होनायथ जोबोद खस्थ जायोमोन नोंथां औ दानि जुगावसो एकदमबारे बारा खस्थ गैबावला आरोना नोंथां उम
औ
ओ मुगाजों मुगाथ जों खारफानांसिगोन आरोना नोंथां मुगाजों जेनबा मुगा
औ नंगौ नंगौ नं आरो खस्थबो जायो नोंथां माइ गायनायावहाय जोंहा फार फ्रोमनिफ्राय सानोबा बोरैबा लस बायदिसो मोनलाय लाङो आं मानो होनोबा जोंहा टेक क्टर सोनायावबो फैसा थाङो आरो नोङो औ गायनाय हाजिरा दं बावो हालेवनाय दाननाय खोनाय एखदम आरो बेल जायाना नोंथां आरो ओरै मुलिबो सारबावनांगोन नोङो हागा थैनाय बायदिसिना आरो बिदि सारसि सारनानै आरो हानाय टाइमावलाय मानसिखौनो मोननो नागिरा जाया माथो नोंथां नखरावसो एकदम दावराव दावसि जाबाय थायो माथो
एखदमबारे सार औ औ
औ औ ओमफ्राय खबरफ्रा मामोन नोंथां
ओइ खबरथ बिदिनो नोंथां मोजां गाज्रिनि सायावसै आर ना एसे ओमफ्राय बे नोंसिनिथिं बाजारफ्रा माबायदि सोलिगासिनो सोंद नोंथां
बाजार बिदिनो नोंथां माथो होनबावनो बिदिनो सोलिगासिनो आरो मैगं थाइगं दामफ्राथ बिदिनो खमाबो बायाबो बि बिदिनो औ मा होनबावनो आरो गैया आंहासो देग्लाय मावनानै सासे मैगं थाइगंखौनो माइ गायनो ना लानाय बैयो बिनि थाखायनो आरो
औ नोंसिनि नोंथां माबाफोर मावाखै नामा बे जुखाम बानलुफोर मावाखै नामा
अ जुखाम मावदों नोंथां मावनायालाय नै दाख्लै मावदोंमोन ओरैनो जोङो ओ जि बिगासो जागौमोन आं बारा जागौमोन नामाथाय हाखौ मोजां सुनाय जायासै जोङो माने जि बिगा जागौमोन आरोना बेगरफ्राबो मादां माथ नोंथां दामथार मोनसे पेकेटआवनो सेरसेबो लायो नोंथां बेयावनो पयथ्रिस स' लाथारो माथो
हाब नोंथां बुंनो आरो ना जुखामनिखौ आं गायनाय नायदोंमोन आं लससो जादों सिगांनियाव अ दे एदमबारै खेनसेयावनो दो दोनखादों आं औ औ-औ-औ
औ आरो बिराद थाल लानांगौ जायोना मोसौ सौ मोसाफ्रा बिराद एखदम जुखाम नुबानायथाय हां हां जाथारो जाजोबबो जोंखै जाथ' औ ओमफ्राय गोदान खिलिफिननानै जों बुस्थुआ मोसौ जाबा जाख'नो हाया हाया जायोलै आरो दैयाथ' मा होनबाव थां बेराद दै नांगौ जायो।
औ औ थांनाय बोसाव आंनिखौबो एकदबे मैथ'नानै दंस' खालामदों माने जोंनावबो अरुणाचल खाथि नालाय नोंथां
अ
ओमफाय बे मैथनफ्राबो फैलाबायानो थायो माने हाजोफ्रावबो दाथ' माबाजोब्बाय नालाय नोंथां सिफायला सिफायलि गावबागाव एकदमबारे
औ औ
दावगा जोबबाय नालाय एदमबारे न'फोर लुनाय मानाय बेफोरो बारा गावसिनियाव गांसोफ्रा एसे खम जाबाय ओरैजाय गांसोफ्राथ' जोंनिजाय मोनजायो नालाय नोंसोर दाबो।
औ औ।
औ बिनि थाखायनो आरो ना मैथुनफ्राबो फैयो ओमफ्राय दा जोंनिखै आबाद मावो आबादा दंस' जालाङो आरोना एसे सेनै- नोंथां आं एसेनो रागा जोंनानै नोंथां माने लसआबो जाबाय नालाय नोंथां आंबो एसे मालिकखौ लिंहरनानै एसे एनै बुजाय होदों आरो ना नोंथां आंबो। दामफोरखौ एसे मिलायलायनानै जायाना नोंथां नङाबा जोंहाबो लस जाद्रायथारनायजों बोरै जानो जाखो नोंथां। जाबो आबादजों सोलिनांगौ जायो नालाय नोंथां औ।
जोंहा फारफ्रोमनिफ्राय एकदम ट्रेक्टर हालेवनिफ्रायनो लानाय जुखाम आबादाव बिदिनो आलिबो खोनांगौ जायोना आरो दैबो सारनांगौ जायो हाग्रा बंग्रा दांनाय मुलि सुलि बाहायनायनि खोथा दङ बिराद लस जायो आरो आंहाबो गोगोम लस जादों नोंथां गामियावहाय दुब्लि गेजेराव गायनाया मोसौ खौ बोरमा सेस हाबग्लिजोबना जाजोबदों औ गैया लससो जादों इदिनो माव खरसाया जों माबा मा होनो दजि रोजासो जादोंमोन मोनासै आङो बाजि रोजासोल' मोननाय बायदि जाबाय जि रोजायानो लस बिराद दुखु मोनदां खस्थ' खामनाय आरो हाजिरायानो थाबावासै आरो जानाय लोंनायखौथ' हिस -साब लाबावाखैमोन नोंथां।
औ औ।
औ जोंहाबो मोनसे आसा खालामनासो मावनाय जायोना।
आसा खामनासो मावनाय जायो औ नोंथां जोंहा आबादजोंनो थाथारनांगौ जायो नालाय नोंथां औ।
औ बेबायदि जायो आरो।
उम
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथां। ओरैनो दाथ' खाथिफ्राव मा मा आबाद मावगासिनो नोंसोरनालाय गामिफ्रावलाय
अ नोंथां। दाथ' बांद्राय सुबुङानो आबादखौ मावोबाथ' दा ओरैनो माइखौ मावो। मावसाबनायाथ' माइयाथ' बहाबो जानो नांगौ नालाय ओंखायनो बयहाबो मावखायो माइखौथ' नोंथां।
औ औ
माइखौ जायहा फानाबाबो जानो थाखायल' मावो ओमफ्राय माखासेयाथ' ओरैनो। दोननानै माने बै गोरान खेथि जायै समावबो जायो दा दैज्लाङाव जेबो मावाबो नोंथां मेसेंनि थाखाय दोनखायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा मेसेंसिमाव माइया थाहैजोबखायो नालाय नोंथां। बै जायगायावथ' जों गायनो मोनखाया ओमफ्राय बै माखासे लाना थानायखौ एकदमारे मेसेङाव मैगंफोरखौ मावहैयो आरोना नोंथां बे लाइ फाथोफोरा बेफोरखौ खुबैनाय औ औ नोंथां।
ओमफ्राय ओरैनो लाइफोरा बेसेबां दामफोरालाय?
अ लाइया नोंथां मुथाथामजों बिदिनो बिस थाखा बिदिखौ मोन आरोना नोंथां।
अ एसे दाम दंसाबबावोसो माथो नोंथां
औ नोंथां बुरजा गायनायाबोथ' प्रफिटदालाय फैयो आफ्राय बिदिनो थाल्लानायनि सा सायाव सोनारो आरोना नोंथां ओमफाय बे मोसौ मैसो हाबनाय मानायफ्रा बेराफ्रा एसे गोरा होनांगौ जायो आरोना नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां। उम्म जोंथिंथ' बिराद लस नोंथां माथो दामानो गै थ्रा जोंनिथिं लाइ लाफाफ्रा माथो एकदम जोसारलायो दामानो गैया जाग्राबो गैया एकदम लस जायो एखमब्ला एखमब्ला लाइफोरखौथ'
जाना होयो औ
औ लाइफोरखौथ' अमानोसो रुलाबायला बायनो लाबोयो बायनानै बिदिनो मु मुथा दसथाखाफोरनिनो मुथाब्रै मुथाबा गाहाम मोनबोयो बालायलाङो माथो बिदि आबादखौहाय मावनो लस आसो बांसिन खानाय आरो थेख थर हाजिरा आरो मोना गुना खानाय लाइ मुथा बिराद खस्थ'
औ औ ओरैनो बिदिनो जायो नोंथां माने मालफोरखौ माने आबादफोरखौ गायोबाबो गिबि गायनांगौ आरोना नोंथां ओमफाय बे गिबि गायोब्ला माने मानसिफोरा हाख'वा हाख'वा जाहैयो नालाय गायहैनो गासिबोथ' एखे समाव गायजोबनो हाया नालाय। जाय समाव नोंथाङा सोलाबदों गिबियैनो गायना लाखादो ओमफाय इयुनाव होमबाना मान बैसिनि ओंखारहैनाय नङा ना इयुनाव
औ नोंगौ नोंगौ।
होमबा नोंथाङा गिबि खानानै एकदबारे एसे सेल खालामग्रोनो हायो आरोना नोंथां आं नोंथांखौ गावनि हिसाबै फोरमायबाय आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ माने बयहाबो ओंखारहैयो नालाय नोंथां गदायावबा एब्रे गेब्रे जों सिगांनियाव बिदिनो जादों माने आंबो गदाय गायदोंमोन नोंथां एसे। सोलाबैनि समाव एसे समनि आंखाल गदाय गायनाय जाबाय दाना आबादाथ' बयहाबो मावसावजोबबाय आंबो मावबाय। आंबो गायला नांबाय सानदोंमोन ओमफाय फुलियाथ' ओरैनो थागोन ना नोंथां औ ओंखायनो गाय थारनांगौ जाबाय गायबाय ओमफाय गैया आरो नोंथां बारा प्रफिटआनो फैयासै आंबो हरनांबाय मुथाबा गामजोंसो बिस थाखायाव हरला बाय बाय आंबो नोंथां।
अ होमबाथ' नोंथांनाबो एसे लसआनो जादों बिदिबाथ'।
औ औ नोंथां औ ओमफ्राय बुंनो थांब्लाथ' लसआनो होनजाबायथ' आरो नोंथां।
औ बांद्राय प्रफिट थायासै आरो ना औ ओमफ्राय सबाय बिमाफोरलाय गाया नामा नोंथां?
औ गायो नोंथां आंथ' गायफ्राम जोबोआनो होनजायोलै जा मोनो जा हायो आरोना औ औ। सबायबिमा बेफोरो फ्रिसबिनफोरा मटरफोरा फोजायो नालाय गोरान गोरान बोरि हायाव औ मथरफोरखौ मोजां नोंथां
औ औ औ औ। सबाय बिमा गायनायावबो माथो नोंथां गोबां खस्थ' दंलै माथो जानला जुनलानिफ्राय
औ नोंथां बेबो जेंसि थुनायावनो सम लायो।
औ आरो औवाफोर होनांगौ आरो खाबावनांगौ।
औ बे मानला जासि बेबो माखासेया आरो बे हाग्रा बंग्रा सनला बायना होबावनांगौ नोंथां लाइन गेजेर गेजेराव। सम थाङो आरो बेफोरावबो सम नस्थ' जायो ओमफाय हाथाय मोजां आरोना
औ औ आरो बोखारनाय समावबो बेराद खस्थ' साबाय बिमाया।
औ नोंथां गुबुन मावफिननोबो बेलेग खस्थ' जायो बेबो। जुखामफोरनाबो बिदिनोसै आरोना नोंथां बे बेफोर दालायफ्राबो थाब सेवाना बिफांफ्रा बिनिया ओमफाय फुनानै गारगारजोब थारनांगौ जायो ओमफाय दाबल दाबल खामानि मावनाय जायो आरोना नोंथां जोंनिया बेनो।
फोनो थाखायबो एकदम सबायबिमा फोनाय जायगाखौ मोजां गनसिफोरखौ फुजोबथारनांगौ। जाया नङाबा गारि मथर ट्रेक्टरफोर हालौवहोबाबो एकदम फानजोबथारो माथो।
औ औ नोंथां बेनोसै आरो बे जेंसि थुनाय रजनफोराबो
औ रजंफोराबो थाबावो।
औ बेबोनोसै खामानिफ्रानो नोंथां जोंनिथिजायना।
औ औ औ।
औ।
ओंखायनो बोरैबा बालायलांबावो आं सबाय बिमान होनखौ मावनो ओमफ्राय ओरैनो फटलफ्रालाय मोजां नोंथां। हानि फथलफोर बिदिनो आराम माने बोरि जायगायावहाय गायनो मोजां आरो हानि गायदो बिदिनो मा होनो जिगाब बला बायदो गायदो बिनि उनावहाय माने ओरैनो बिबारफोरनि मानि मुलिल' सारलाबायनांगौ आरो ओरैनो फिथाइ थायोबा खाहैदोल' आरो बांद्राय इसेबां खस्थ' गैया आरो फटलफोरावहाय। सबाय बिमाफोरनि बायदि सबाय बिमाफोरना एकदम जेंसि जाला जेंला बुद्रुजोबना थुथारनांगौ। आरो मोनखांनायनि उनावबो बुखुना गारबावलायनांगौ एसे बाथावथाव नोंथां खामानिया
उम उम इनोसै नोंथां दे नोंथां होनोमबा जोंहा समाबो थांबाय दोनथलायसै नामा नामाहोनो